औ नोंथां
अ नोंथां नोंथाङा मा खालामदों नोंथां?
नै ओरैनोसो जिरलाबायनानै नोंथां
अ न'आवनो दं नामा नोंथाङा?
औ न'आवनो दं नोंथां नै ओरैनो सानदुं गोसाबो ना एसे जिरायलाबायनानै दं दंफां सायहायाव
औ ओंखामफोरखौ जाखांबाय नामा नोंथाङा
औ जाबायमोन नोंथां सानजुफुनिखौ जाखांबायमोन!
खबरा बोरै नोंथांना!
खबरआथ' बिदिनोसै गेजेरावनो नोंथाङा माबायदि खबर फ्रा
आंनाबो बिदिनो गेजेरावनो नोंथां
अ नोंथाङालाय मा खालामदों दालाय-
आंबो दङ नै ओरैनो जिरायनानै-
औ'
नोंथांजों औ नोंथां गेजेरावनो नोंथां जों मोनसे आयदानि सायावसो रायलायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां
मा आयदा बेलाय देलाय बुंनायसाय रायज्लायजागोन नोंथां आंना समाबो दायो ओरैनोसो जिरना दंखायो रायज्लायजागोन दे!
औ नोंथां माने नोंथाङा एसे जोंनि आबहावानि बागै जेनेबा- बा बार- जेनेबा बारहावानि बागै एसे- मोजाङै ओ फोरमायनानै खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङा एसे
औ हागोन नोंथां बेथ' - जोबोद मोजां आयदा आबहावायाथ' आं बिनि बागै बुंनो हागोन नोंथां! सावरायनो हागोन ।
बा नोंथाङा एसे फोरमायनानै होलाय नोंथां ।
औ-औ जोंहाथ' दायो आबहावा होनोब्लाथ' नोंथाङाबो मिथिखायो दा आबहावाया माबायदि जायो होननानै ।
औ-औ नोंथां मोनथि
औ-औ जोंहा आबहावा होनोब्लाथ' बिदिनो जेनेब्ला बार दै हा बायदि । मिथिंगानि मुवाफोर बेसादफोर जेनेबा मिथिंगायारि सम्पदफोर लानानैनो मोनसे आब आबहावा होननानै जों बुंनो हायो ।
औ नोंथां औ ।
जेनेब्ला जोंनि जोंनि जिउ खुंनाय राहायाबो आबहावाजोंनो गोरोबफायो आरो माने जोंना जिउ खुंनाय राहा वे राहायाव माने आबहावाया जोबोद गोनांथार आरो नोंथां नङा होमब नोंथां ।
औ नोंथां औ ।
औ दा बुंनो थाङोब्लाथ' जोंना आबहावाया जेनेब्ला एसेनिफ्राय एसे गारि जानो हमगासिनो दङ' मानोना जोंहा दायो जेनेब्ला जोंहाथ' दानि जुगाव गोबां बेबायदि
गिदिर दारिमिनफोरबायदि फसंनाय जों नुनो मोनसै फोरनि जाहोनावनो आबहावाया एब बा बारहावाफोरखौ जों गाज्रि जनाय होननानै बुंनो हागोन आरो आरो बेल' नङा बेनि थाखायल' जाया जोंहा आबहावा गाज्रि जायोब्लानो जोंनि बोथोरफ्राबो मोजां जाया ।
आरो आबहावा गाज्रि जानाय होनोब्लाथ' जोंहा दानि जुगावथ' जोंहा बिफां लाइफां दानफायनानै मे जोबोद माने गरम जासै नङा होमबा नोंथां? जों बिफां लाइफांफोरखौ माने औ औ जों बे बिफां लाइफांफोरखौ जों माने दानस्रांनो नाङा आरो जोंहा माने बिफां लाइफां दानस्रांबानो जोंनि बारहावा एबा आबहावाया गाज्रि जानो हमो आरो बेल' नङा जोंहा जोंनिनो जेनेब्ला जोंनो जानाय मुवा फोराव जोंहाथ' पेकेटआवसो थायो नालाय जेनेबा प्लास्टिक बायदिफोरखौ जों माने हाफोराव गारनो नाङा आरो माने जोंहा बेफोरखौ गारबा माने मा जायो जोंनि हाफोरा गाज्रि जानानैनो बिदिनो आबहावा गेब्रेंनाय बार गेब्रेंनाय बायदि एबा हा गेब्रेंनायफोरा जेनेबा सोमजियो आरो जोंना माने फ्लासटिक होननाय बुस्थुाथ' सेव रोङै नालाय बेफोरो बिदिनो हायाव थाबाय थायो बेफोरनि जोंनि आबहावाफोरखौ गाज्रि खालामो होननानै आं सानो आरो नोंथां । दा नोंथाङा मा बुंनो सानो?
उम नोंथाङाथ' जोबोद मोजां बाथ्राखौनो बुंदों नोंथां माने जों प्लास्टिकफोरखौ सावबाबो जों बे माने गेस ओंखारो एबा उफुन्दै ओंखारोना बे उफुन्दैयाबो माने जोंनि बार बारहावाखौ गेबें होयो नङा होमबा नोंथां?
औ औ औ ।
औ औ ।
आरो जोंहा दायो जेनेब्ला गोबां बिब्दिनो जोंहा गारि मथरफोरनि उखुन्दै गनाय दारिमिनफोरनिफ्राय गोबां बिदिनो पलुसन माने जायखौ जोङो उखुन्दै होनो जे बेफोर जेनेब्ला बेफोर गनानै जेनेबा बारहावायाव गोरोबलायनानै जेनेब्ला गेब्रेङो बेफोरनो जेनेबा जोंनि आबहावाखौ गाज्रि खालामो होननानै आं सानो आरो आरो दानि जुगावथ' टाउन सहरफोरावथ' गोबां जाब जाब न' जाबाय जानांगौ आरो बेफोराव जेनेब्ला प्लास्टिक मुवा बेसादफोरखौ एबा गाज्रि लेथ्रा मुवा बेसादफोरखौ माने गारनो जायगा गा मोनैनि थाखाय जानला मोनला जायगाफोरावनो गारनानै होयो आरो एबा दैमा दैसाफोराव गारो बेफोरनो माने जोंनि आबहावाफोरखौ माने गाज्रि खालामो होननानै आं सानो आरो दायो यो। नोंथांनि बायदिब्ला नोंथाङाबो आबहावानि एबा बारहावा गारजि जानायनि बागै आंनो नोंथांनि मिथिनाय बायदि जेनेब्ला एसे एसे फोरमायनानै होदो खोमा नोंथां?
औ नोंथां हागोन नोंथां हागोन जेनेबा जों बुंनो हायो जेनेबा गोदोनि समाव ओ गारि मथर गैयि समाव जोंनि बारहावाफ्राव जोबोद मोजांमोन नङा होमबा नोंथां? मानोना जेनेबा गोदो गारि मथर थर गैयै समाव माने जेनेबा गारिनिफ्राय ओंखारनाय उखुनदैफ्रा गैयामोन आरो बिफां लाइफांफ्रा बिफां-लाइफांफ्रा गोबां दंमोन। बेनिखायनो जोंनि माने गोदोनि बारहावाफ्रा बारहावाया गोबां मोजां मोन नङा होमब्ला नोंथां?
औ मोजां मोन नोंथां औ।
औ जेनेबा दानि बारहावखौथ' मा बुंनो जेनेबा गारि मथरफ्राबो गोबां ओंखारबाय नांगौनि बारा ओंखारबाय जेनेबा बेनि ओंखारनाय उखुन्दैफ्रानो जोंनि बारहावाखौ गोबां गेबेें होयो नङा होमबा नोंथां?
औ औ होयो नोंगौ।
आरो जोंनि बे ओ न' लुनो थाखाय जेनेबा जों बिफां-लाइफांबो दानफायनाय जायो। बिनि जाउनावनो बिफां लाइफाङा खमायलांबाय जोंनि सान्दुङा गोसाार जाबाय बेबायदिनो बिफां लाइफांखौ खमायलांबाय नालाय जों नांगौखिनि अक्सिजेन मोनला जेनेबा जों नांगौखिनि बार मोन ला बिनिखायनो जेनेबा बेनि जाउनावबो जेनेबा बारहावाया एबा गेब्रेंनाय जायो नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
आरो जों बुंबावनो हा बुंबावनो हायोदि जों ओ न' बानायनो थाखाय जेनेबा जों इथा नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ।
इथाखौ बानायनो एबा दिहुननो थाखाय जों जों सावनांगौ जायो जेनेबा इथाखौ सावनाय जायो बे बेनिफ्रायबो गोबां रो खोमनि जेनेबा उखुन्दै ओंखारो बिनि जाउनावबो बारहावाया गेब्रेङो नङा होमबा नोंथां।
ओं ओं गेब्रेंङो नोथां।
औ आरो जों बुंबावनो हायोदि जेनेबा गोबां रोखोमनि दारिमिनफोर दिहुनबाय जेनेबा जों माबा मोनसे बुस्थु एबा माल दिहुननो थाखाय गिदिर गिदिर दारिमिनफोर कम्पानिफोर दिहुनदों। बिनि जाउनावबो गोबां रोखोमनि उखुन्दैबो ओंखारदों आरो प्लास्टिकबो ओ दिहुनन्नाय जादों एबा ओंखारदों बेनि जाउनावबो गोबां माने बारहावाया माने गोबां रोखोमनि माने गेबेंदों नङा होनबा नोथां?
औ नंगौ नोंथां औ।
औ नोंथां। ने जों आरो जोङो बे नोंथांङाबो बुंदोंमोन जेनेबा जोङो प्लास्टिकफोरखौ ओ जायगा गैया गा गारनो गारबाथाय बे जेनेबा गेब्रेनो नङा होनबा नोथां ओ जोंखौ गारबाबो गेब्रेङो आरो बिनि सायाव जों बे प्लास्टिकखौ सावबाबो जेनेबा जों ओंखारनाय उखुन्दैया माने गेसआ बेबो आरो उल्ता माने बारखौबो माने गेबेंहोयो माने जों बुंनो हायोबा जानला मोनला गारला बयबाबो गेब्रेङो आरो ओ जों सावनानै फोजो जोबनो नागिरबाबो गेब्रेङो नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां औ।
औ दा नोंथाङाव मोनसे सोंनो सानबावदोंमोन आं नोंथां।
ओं दे सोंनो हागोन नोंथां दे।
नोंथांथिं जेनेबा ओ बार बारहावाया मोजां एबा गाज्रि नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां जोंनिथिंथ जेनेब्ला बारहावा होनोब्लाथ जोंनिथिं माने मोजाङै होन होनजागोन मानोना जोंनि
आवहाय माने बिफां लाइफांफोर ग्रोम ग्रोम दं आरो माने बेफोरखौ दानफाया आरो मानोना जों बेफोरनिफ्रायनो जेब्ला गरम बोथोरफ्राव जों मदद
बिफां लाइफां जायो गरमनि जाहोनावनो नङा होमबा नोंथां?
औ औ नोंथां औ।
जायफोरा दुंफोरखौ एसे सुग्लाय होयो।
औ नोंथां।
ओनसोलावथ बारहावाया जोबोद बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओनसोलफ्रावबो गारि मथर खारोआनो बा आरो माने
खोनादों दा नोंथां? माने नोंनि रावखौ बारा मोजां खोनायाखै नोंथां। नोंथाङा एसे मोजां बुंलाय नोंथां।
औ खोनादों नोंथांङै?
औ एबार खोनाबाय नोंथां बुंलाय देलाय
औ औ आंङो होनदोंमोन माने जोंनि जोंनिथिथिंहाय आरो माने बारहावाया एसे मोजाङानो होननानै आरो।
खोनादोना नोंथां? हेल' नोंथां खोनादों ना नोंथाङा आंनि माथोखौ? आंनि